हेलौ
हेलौ नोंथां
अ नोंथां
औ नोंथांजों आं दिनै मिथिंगानि बागै सावरायनो सानदों नोंथाङा एसे टाइम होनो हागोन नामा।
औ हायो सावरायजागोन दे।
उ मिथिंगा बुङोब्लाथ' नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ मिथिंगाया‌ इसोरजों दाजानाय बयनिख्रुइबो समायनासिन अन्थोब। बेयाव दंफां, लाइफां, दैमा, दैसा। हाजो- हाला, जिब- जुनार आरो उम दाउसिन- दाउला, जिब- जुनार अख्रां उम मिथिंगा
उम।
मिथिंगा गैयाब्ला जिउनि साननायानो जाथावना नङा आरोना। बियो जोंखौ हां लानो थाखायल' गोग्गो बार होआखै। जोंनि गासै फिसा गिदिर गोनांथिफोरखौबो आबुं खालामो।
औ।
जोङो मिथिंगानिफ्रायनो गासैबो नांगौ जिनिसफोरखौ मोन जबो जेरै गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोरखौ। न' लुनाय। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
अ फोरमाय जायो।
नोंथाङा जो बुंबाय जे मिथिंगा होनोब्ला जोंनियाव बिफां लाइफां जिब जुनार बेफोरबो गासिबो खौबो लानानै मिथिंगाखौ सोरजिनाय जादों।
जोंनि मिथिंगायाव माने ओरैबायदि माने गोमोथाव गोमोथाव सोमोनांथाव मुवा बेसाद दङ ना माने बेफोरखौ जो सानबाबो माने आरो जों खायसे- खायसे बेसादफोरखौ जों दासिमबो नुफेराखै आरो नामफोरबो मिथिया बेफोरबायदिबो दं आर ना।
माने मोस स्रोमनिफ्राय लानानै गासिबो जिब जुनार बेसेबां मैदेरसिम माने बेनि गेजेराव बेसिबां जिब जुनार दङ बेफोरो माने गासिबो मिथिंगायावनो इसोरजों सोरजिजानाय आर ना आरो बेनि बेफ्राय बुंनो थाङोब्ला जोंनियाव माने ओरैबायदि मिथिंगायाव माने फिसा फिसा माने बिफां लाइफांजों बिराद बुंफबनाय आरो ना। बिफां फिसानिफ्राय बेन्दोंनिफ्राय माने जोबोर गिदिर गिदिर बिफांनिफ्राय बुं फबजोबनाय माने गासिबो जोंनि थाखाय बायबायदि माने खामानियाव गोनां आर ना मिथिंगायाव जेसेबां माने बिफां लाइफां इसोरा सोरोरजों गासिबो बेफोरो खामानियाव गोनां। जेरै जोङो बिलाइफोरनिफ्रायबो जोङो गोबां जोङो मुलि बानायनो हायो। जोंनि बेमारफोरखौ गोबां बिलाइफोरानो फाहामथाय होयो जेरै निम बिलाइ बेफोरो नि म आरो सुमफ्राम बेफोरबो जोंनि थाखाय आयुरवेदिकआव ओरैबायदि खामानि होयो आर ना। जोंना माननाय जायोब्ला मोदोमाव बेफोरखौ निम बिलाइखौ रुनानै दुगैनाय जायो बेनिफ्राय आरो जों बांद्राय ओ बांद्राय माने सुगारफोर जायोब्लाबो जों निम बिलाइफोरखौ बेफ्राय दङ आरो बिलाइयावनो रज'नाय बेफोरबायदिनो दङ फाथे गाजा दङ मानि मुनि द माने ओरैबायदि गोबां आरो ना माइसु्रि मोन गाम्बारि जों गासिबो खायसे खायसे बिलाइफोरखौ जोङो ओंख्रि जायो खायसे बिफांफोरखौ खौबो जों ओंख्रि जायो जेरै थास' बिफां बेफोरबायदि आरोोना बिनिफ्राय थ आरो दैमा दैसाफोरावबो ओरैबायदि जोंनि माने गोनां मुवा बेसाद बेसाद दङ जेरै मान मान बायो बिसोरो बेन्दों हारिनि जेरै अ मान्दे बिनिफ्राय ओ हेलांसि अ बिनिफ्राय आरो दैमा दुब्लिफोराव थायो जेरै दाउ फेन्दा होनो माने बेफोरखौ जों गासैबो मिथिंगायावनो मोननाय जायो आरोना बेनिफ्राय जोङो बिफां लाइफांफोरखौ आबो जोंनि थाखाय जिउनि ओरैबायदि माने मोनसे गोनां गोनां बेसाद आरोना जेरै जोंनि जोंनि माने आदारखौ जोंनि अक्सिजेन गेसखौ बिफां लाइफाङानो हगारो आरो बिसोरो जोंनिखाय गाज्रि गेस जोङो कार्बन डाइ अक्साइदखौ फिफां लाइफाङा बोनानै बिसोरो आदार खालामनानै लायो आरो सुबुं माहारिनो थाजिम होयो जेराव जेराव बिफां लाइफां थायोब्ला माने जायगाया थाजिम जायो आरो ना बेनिफ्राय आरो जेसेबां बिफां लाइफां थायो एसेबां जोङो बोथोराबो मोजां जायो दुंथाया खम जायो आरो नांगौ रोखोमनि अखा बांखाबो हायो बेबायदि आरो ना
औ
ओ बेनिफ्राय नोंथाङाबो एसे बुंथिजाबावगोन
औ औ
अ
मिथिंगानिफ्रायनो जों गासिबो जिनिसखौनो मोनफ्रामजोबो मिथिंगा गैयाबाथ' जिउआबो थानाय नङामोन नङा होनबा
औ
उम मिथिंगायारि सम्पद बुङोब्ला जोङो बेफोर गासिबो मुवा फोरखौनो बुजिनो हायो आरो ना
ओं
जायफोरखौ सुबुंफ्रा मिथिंगानिफ्रायनो थोंगोरै मोननो हायो आरो जायफोरखौ बाहायनानै सुबुं हारिया साबसिनै थांनानै थानो हायो जेरै बार दै हा बि बिफां लाइफां जुनार आरो हा सिङाव थानाय खनि मुवाफोरा गासिबो मिथिंगायारि सम्पदफोर बेफोर सम्पद गैयाब्ला सुबुं समाज एबा गासैबो गोथां जिवारिफोरनि उम जौगानाय आरो थांनानै थानाया गोब्राब आरो
द
माने आं नोंथांनिफ्राय मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों माने ओ जोङो मिथिंगाखौ थ माने माबायदिहाय आबादै लाखो माबायदिहाय आबाद खालामोब्ला जोंनि मिथिंगाया गोग्गोयै थागोन आरो बेनि फारसे हेलौ
हेलौ नोंथां
अ अ नोंथांनिफ्राय आंनिफ्राय मोनसे सोंथि दङ माने जोङो मिथिंगा खौ मा बायदिहाय जोथोनै लाखियोब्ला मिथिंगाया अराय माने मोजां जागोन आरो ना। जों मा बायदिहाय लाखिनांगौ माने बेनि बागै एसे फोरमायथिजागोन।
ओ जों जुदि इयुनखौ बासायनोब्ला मिथिंगाखौ ओ बासायनो नांगोन। ओ जों गोबां बिबांनि दमफां गायनो नांगोन। आरो जों दैफोरखौ एसे नांगौनि बारा बाहायनायखौ ओ खम खालामनांगौ आरो।
अ
ओ आरो जोङो ओ प्लास्टिक बाहायनायखौ खम खालामनांगौ। अब्लासो जों ओ मिथिंगानि समानथिखौ लाखिनो हागोन।
औ
आरो माबाफोर सोंनो गोनां दंबावो नामा नोंथांनाव?
सोंनोथ' माने जों दैफोरखौ जोङो मा बायदिहाय ओ खालामोब्ला जोङो दैखौ गोग्गो खालामनो हायो मिथिंगानिफ्राय लानानै आरो दैया जोंनि मा मा ओ खामानियाव बाहायजायो बेफोरखौ बागै एसे बुंजागोन।
उम दैखौ जोङो गोग्गो खालामनो बा ओ दानि जुगाव जोङो मिचिंबो खालामजायो। मिचिंबो बाहायनाय जायो फिल्टार। आरो जों गोदोनि दिनाव गोग्गो खालामनो थाखाय बिदि ओ रिं होनानै ओ रिंआव ओमफाय जोङो बाला होनानै गोग्गो खालामना लोङोमोन आरोना दाथ' औ सरनानै दाथ' मिचिन ओंखारबाय।
उम
आरो जोङो दैखौ ओ फोथारफोरावबो जेरै आबाद मावनायाव बाहायनो हायो जोङो बेखौ मिस सिंनि हेफाजाब एबा ओ जोङो ओरै दंग' जावनानैबो जोङो लानानै थांनो हायो।
उ जों दैखौ संरैखा खालामनो गोनांब्ला जों मा बायदिहाय खामानि मावनांगोन बेखौ एसे बुंथिजागोन।
ओ दैखौ जोङो लाखिनो थाखाय
उम
दैखौ जों नांगौनि बारा बाहायनायखौ जों जों खम खालामनांगौ आरो जोङो ओ जेरै दा अखानि दै बेफोरखौ उम लाखिनो थाखाय एसे राहा लानांगौ आरो।
उम
आरो माबाफोर सोंनो गोनां दंबावो?
ओ आं एसे बुंथिनो सानदों माने।
औ दे बुं।
माने जोङो
जोंनि सामफ्रोमबो जानाय आदार जों बेफोर आदारफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो दहननाय जायो। जोङो दैखौबो जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोनो माने दैया दैया जाहैबाय जोंनि मोनसे जिउनि थांना थानायनि बिराद मोनसे बियो गोनांथि दं आरो ना जों दैखौ माने दै गैयाब्ला माने जोङो रावबो सुबुंफोरा जिब जुनारफोरा जों थांनानै थानो हाया। बिनिफ्राय जोङो दैया माने दैया माने ओरै जिउनि मोनसे बेयो ओरैबायदि खैफोदबो लाबोयो जेराव बांद्राय अखा हायोब्ला लैथोमाफोरा ओ उसिफावनानै माने बेफोरो सुबुंखौ जोबोद खहा खालामो आरो बेयाव सुबुं जिब जुनार बेफोरनि जिउ खौबो फोजोबनो हायो आरो ना दैया माने मोनसे जोंनि थाखाय जिउबो होयो आरो जिउबो लानो हायो बेफोरबायदि आरो ना बिनिफ्राय जोङो गावब गावखौनो जोङो दैनिफ्राय जोङो रैखा सांग्रांथि खालामनो नांगोन। बेनिफ्राय जोङोथ' दा माने बांद्राय जोङो बाजारफोरनिफ्राय जोङो मुवा बेसाद लाबोयो प्लास्टिक लाबोयो दा आरो गुवाहाटि नोगोर होनोब्ला बेयाव एसे अखा हाबानो माने ओरैबायदि दै जायो आर ना। बे दै जानायनि दै दैबाना जानायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि मेन सुबुं सुबुंफोरनि थाखायनो जादों। माने सुबुंफोरा ओरैबायदि बिदि बाजारनिफ्राय लाबोनाय पटिकफोरखौ माने दाखोर दाला बेफोरखौ जोंना माने ओ लामा लामा सेराव जोंनि माने द्रेन मोनसे पाक्काजों बानायखानाय दं आरोना बेफोराव माने सुबुंफोरा ओरैबायदि गाज्रि माने प्लास्टिकफोरखौ नालाफोरलाव गारथेनानै दोनो बेनिफ्राय जाबोरफोरखौ गारनानै दोनो बेनिफ्राय दैया माने जेथिंबो थांनो हाया जायो आरोना। ओमफ्राय दैया जेरावबो थांनो हायखाय बियो बांद्राय दैया अखा हाबाय थायोब्ला उसिबावनानै माने बेबायदिनो लामा सामाफोरा लोमो बेनिफ्राय न' बांफोराव हाबो आरो ना बेनिफ्राय दैबाना जायोब्ला माने जोंनियाव ओरैबायदि दैजों माने मोनसे बेमारबो लाबोफायो। दैयानो आरो ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि माने सेवनाय जाबोर जाथोर बेफोरखौबो माने बुसावनानै दैयाव फैफायो फैफानानै बिनिफ्राय ओ जमा जानानै लामाफोराव बुसोमनानै बेनिफ्राय ओरैबायदि लामाफोर जोंनि माबाफोराव गाज्रि गाज्रि माबाफोरखौ गालाङो आरोना दैयानो। बिनिफ्राय आरो थाम्फै थामब्ला माने जेराव दै लेथ्रा थायो बेबायदिनो प्लास्टिकफोरा जमा जानानै बेयाव मुवा बेसादफोर गारसोमनानै होयोब्ला मैगंनि बिगुरफोर बेफोराव माने ओरैबायदि थाम्फै जायो आरोना बे थाम्फैफोर फोराबो माने सुबुंनि बेमार लाबोयो आरोना थ नोंथां जोंहा स समा जाबायनायमोन ओमफ्र नोंथांजों राय्लायनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां।
ओ।